हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मोजाङै दंना नोंथां?
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा बोरै माबोरै दं अ
जों दा बैसागु गुनि बैसागुनि बागै सावरायसै नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलां
औ जागोन दे जागोन दे होमबा नोङो बैसागुनि बागै आं आंनाव सोंग्रोनो ना आं नोंनाव सोंग्रोनो।
औ नोंथाङाबो बुंजायो।
औ
बैसागु औ नंगौ दे नोंथां औ बैसागु होनोब्लाथ' जोंना मोसौ बैसागु मानसि बैसागु दङ नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो
जों ओ आंनाव एसेबां माबा गियान गैया बैसागुनि थेवब्लाबो आंनाव जि दं बेखिनिखौ आं फोरमायनोसै आरोना फार्स्टआवनो जों मोसौ बैसागु आ
नोंथाङा एसे साइदआव थांनो हागोन ना नोंथां एसे दावराव खोनादों औ नंगौ।
दा मोजां खोनाबाय ना?
औ नंगौ खोनादों
औ जोंना फार्स्टआवनो। आ मोसौफोरखौ। मोसौफोरनि बैसागु फालिनाय फालिग्रोनाय जायो जेराव जों मोसौ मोसौखौ अ बायदिसिना ओइबे बायदिसिना नङा बे फान्थाव माबा लाव पानिलाव बिदि हाल
नंगौ थारैनो औ जों बेखौ हा खनथिनानै लायो। आरो जों मोसौखौ फोथा फोथा फोननो थाखाय जेरै जोङो हांगार फोरखौ खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय जों हुलुनानै लानाय जायो आरो जों थाव थाव गोथ थारजों जोङो हांगारखौ मिक्स खालामनानै लानाय जायो आरो जोङो जों ङो मोसौखौ बुनो एबा मोसौखौ जोङो फोथा फोन्नो थाखाय फ्राय जोङो दिग्लिगुटि आरो थाराय नांगौ थारायखौ थारायजों थारायखौ नांगौ जायो आरो जों थारा बे थारायखौ जोङो मोसौनि ओ जेनेबा हांगारखौ फोननानै जों मो सौनाव थुनाय जायो फाथा आरो बिनि बिनि उनाव जोङो मोसौखौ दैमायाव दैमा एबा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनो लाङो
औ नंगौ
औ आरो जोङो बे बे मोसौ खौ जोङो ओ लाव फानेलाव एबा जोङो हालदै फान्थावफोरजों जोङो आरो दि आरो थारायनि जोङो थारायनि बे थारायनि नाय बेदर बेदर जेरै बेबो हालदै बायदियानो बे बेखौबो जों खनथिनानै जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो था लांबाथाय जोङो मोसौनियाव सारनाय जायो। नोंथांबोथ' मिथि
औ नंगौ औ मिथिनाया मिथिगौ बिनि उनाव बिनि उनाव थुखैखांनानै लाबो ओ थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ दुब्लि एबा औ फागा गोदानजो गोदानखौ जोङो होयो ओमफ्राय उनाव जोंओ दुब्लि हयथ'बा औ ओ दैमाया औ दुब्लि नङाबा दैमाफोराव दुगैनाय जायो आरो औ बेनि उनाव जों फैयो फैनानै जोङो बे फिथाइफोरखौ
लाबोनानै न'आव जोङो सार सारफैयो आरो
ओ नंगौ जेरै जोङो बेखौ माला मालाखौ जोङो जेरै न'नि उखुम मुदाफोराव सुनानै दोननाय जायो औ आरो मानसि बैसागु मानसि बैसागु होनबाथ' जोङो जेरै ओ फुङावनो दुगैजों लोब जोङो आलारि बाथि सावो जेरै गय फाथै होनानै जोङो आलारि बाथि खाथि सावनाय जायो
औ औ
आरो जोङो जेरै आजै आजौफोरखौ जों खुलुमनो थाङो ज' ज'यै गेदेरफोरा जोंखौ मा हायो नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होजागोन
जों गिबियावनो जोङो ए मोसौ थुखांखांनायनि अखानायै फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जों गोदान खसाब गाननानै जोङो न'नि बिमा बिफा फा फास्ट माबायावनो गिबियावनो जोङो जोंनि बे माबाखौ बाथौखौ खुलुमगोन बेजों
औ नंगौ थारैनो नंगौ आरो जों बिमा बिफाखौबो खुलुमनो गोनां जायो
दङ बेनि उनाव आबै-आबौ आरो गामिनि आबै आबौ गासिखौबो जोङो औ खुलुमनो थाङो जोङो औ
अ आरो जोङो ज' ज' बैसागुखौ जों मागिनो थांनाय जायो जेरै गामिफोराव जेरै गामिफोराव जोङो मागिनो थांनाय जायो जेरै जोङो मोनसे मागि खांनानै मागि मागिनो थांबाय जेला जोंनो बिगोमाफोरा दं एबा फैसा हरनाय जायो।
औ नंगौ
मिथिगौ जानांगौ
औ नंगौ नंगौ मिथिगौ
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो
जों बे मानसि बैसागो जों बे मोसानायाव जोङो ओ गासिबो लोगो जानानै गासि ओ सेंग्रा-सिख्ला जों गामिनि सेंग्रा सिख ब्ला ज' जाजोब गासिबो ज'मानो बेनि उनाव जोङो सावरायो बबाव थांगोन बबाव मोसागोन बेनि उनाव जोङो गारि हयथ' बा थिंजों जोङो थाङो मोसानो औ बेयाव थांनानै जोङो बहुद माने गोबां लोगोखौ मोन फेरै लोगोखौ खौबो जोङो मोनो आरो ना गोबाव उननि उनाव औ लोगो मोननाय जायो आरो जोङो सिनाय थिं लालायनाय जायो
औ सिनायथि लालायनाय जायो औ थारैनो जेरै जोङो बैसागो मागिखांनानै जों जेरै बैसागो मागिखांनानै जोबनोसै दाय इमाव फाथ बिहु बैसागु गोसो मोनसे दाय‌ माव जोङो जेरै बेफोरबायदि मागिनानै मोननाय रां एबा माइरंफोरखौ जों खाना जानाय जायो
औ नंगौ नंगौ
जेरै जों बेदर दाउ बायदिसिना जोङो लाबोननानै खानास जानाय जाया आरो जानाय जानाया थ' जेरै जोङो खान्थालफोरजोंबो खान्थालफोरजोंबो बेदर संनानै जाज जायो खान्थालखौबो जों फाजा जाजायो आरो जेरै जों थालिर फस्लाफोरखौबो जोङो बैसागु टाइमाव जोङो जानाय जायो
औ औ
जोङो बैसागु होनोब्ला जोङो ओ एकस'था एक मैगं बायदिसिना जोङो खांनानै जानाय जायो
औ औ बै बे बैसागु ओ औ औ जोबथा सानाव जानाय जायो आरो उम
फोरमायनानै हो
बेयाव फोरमायनो ओ एसेबांथ' गैया थेवब्लाबो आं एसे बुंनोसै आरोना बेनि बागै जों जों गासिबो जों माने जाय जाय बे हाग्रानि बे माबा जाग्रा माबाफोरखौ मेगंफोरखौ जोङो खानो थाखाय जों ज' जानानै औ मैगं थाइगंफोरखौ जों ज' ज' जानानै जों सावरायनाय जों लायनो थाङो आरो जेरै
औ नंगौ थारैनो दिंखिया फुंखा बिलाइ जेरै औ खान्थाल थाइजौ बेफोरखौबो होनानै जानो हायो जों लाथा लेवाफोरखौबो जानो हायो।
औ
गोबां रोखोमनि मेगंखौ जोङो खानानै जानो मोनो।
औ औ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माबाफोरखौ जोङो खानानै जोङो। जानाय जायो आरो मैगंफोरखौ ओम दा नों नोंथाङा बैसागुआव मोसानो थाङो ना।
औ थाङो नोंथां जेरै बैसागु मोसानो थाङो। जेरै जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नां
औ
आजै आजौ जेरै ज' लोगो नांनानै जों खाम सिफुं सेरजा लानानै बैसागु मोसानो थाङो जेरै जोङो जेरै जोङो गाननाय जोमनाया जेरै दख'नाया गोमो जायो जेरै फास्राफोरा गोज्जा आरो जोङो। आरो हौवासाफोरनाथ' गामसा खायमा औ नंगौ थारैनो गस्ला गुफु फुर बायदिसिना गाननाय जायो।
औ
नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायनानै हो
बो बिदिनो ओ गामसा आ जों दा हौवासाफोरा गामसा गाननानै जों आर'नाइ लायो आरो लोगोसे ओ गस्ला गुफुर हयथ' बा जिखुनु जि गस्ला दं बेखौनो जों गाननानै थाङो आ
थांनाय जायो
औ जों बिदिनो जोङो ओ जाय जायफोरा दामनो गोरों बेफोर दामजु बुस्थुफोरखौ लाबाय
औ औ आगोलनि दिन ओ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि दिना साबसिनमोन औ नंगौ थां बुंनो थाङोब्ला आगोलनि दिना साबसिनमोन दानि जुगावथ' जोङो केसेट एबा बक्सफोरदोसो जोङो मोसा सानाय नुबो नुबोदों आगोलनि दिनाव जोङो खाम खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै जोङो मोसानायखौ नुबोदों नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला जेरै आगोलनि दिना साबसिनमोन ना दानि दिना साबसिन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आंनि आंनि बुंनो थाङोबा आगोलनि दिना जोबोद मोजांमोन आरोना। जाय बुस्थुफोरखौ जोङो जाय दाम दामजुफोरखौ जों निजिनो दामनानै जों निजिनो सोलोंनो मोनोमोन आरो लो लोगोसे बे जोंनि मोनसे ओ मा होनो गोमोथाव मोन मोनसे बुस्थु जानानै औ देंखो आरो जों माने निजिनो मोनसे रोंगौथि दङ दे जोंनाव होननानै जों फोरमायनो हायोमोन आरोना
औ नंगौ थारैनो दानि दानि जुगावथ' बक्स एबा जोङो केसेद फोरजोंसो दामनाय नुनो मोनो जेरै मा गिनो थांब्लाबो बेफोरखौसो जों नुनो मोनो खाम सिफुं स'था सेरजाखौ जों बारा नुबो नुब
औ
औ थारैनो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो मो सायो नामा?
औ औ बिदिनो मोसा बिदि औ बिदिनो मोसायो थेवब्लाबो एसे खम जाबाय आरो दा। खाम दामनायफोरखौ सालु खालामफिनबाय दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन। आं नोंथांखौ उनाव आ लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय दे।